नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों औ।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो नोंथां?
अ आङो नोंथां नै ओरैनोसो दं आरो नोंथां जिरायनानै।
अ नोंथाङा दायो फ्रियार आरोना नोंथां?
अ नोंथां दा नोंथां फ्रि नथ'मोन र दसे सम
खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ नोंथां जाबाय दे औ ओबारसो बुंदो दे औ नोंथां दा फ्रियानो जाबाय आरो ना नोंथां।
अ नोंथां दायो नोङो दानि समाव आंनो मोनसे टपिकनि बागै फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ हागोन दे औ।
बा नोंथाङा आंनो न'आव जिब जुनार फिसिनायनि बागै जोंहा फिसिनानै जोंहा मा मा मुलाम्फा एबा रांखरि बा मा मा हेफाजाब मोनो बेफोरनि बागै फंनैसो फोरमाय हरनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ हागोन नोंथां औ औ।
औ दे होनोमबा फोरमायरनायसै नोंथां।
औ औ बुंनो थाङोबाथ' नोंथां जोंहा दानि जुगाव जों गोबां जिब जुनारफोर फिसिनो नुनो मोनो जोंहा दाउ अमा बोरमा आरि बेबादि फिसिनोबो जों गोबां नुनो मोनो आर ना नोंथां जोंहा दानि जुगाव माखासे जोंहा जानो थाखाय फिसियो ओमफ्राय माखासे जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओरैनो - फाल्थु ओरनो न'खर समायनायनि थाखाय जों फिसिनायखौ नुनो मोन आर नोंथां सैमा मावजि आरिफोरखौ जों ओरैनो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। आरो दाउफोरखौबो जों गोबां रोखोमनि फिसिनायखौ नुनो मोनो जे माखा खायसेया जोंहा बाथ'फोरखौ ओरैनो फियो न'खरनि न'खर नेनाय बाददिनि थाखाय आरो ना नोंथां औ। बुंनो थाङोब्ला नोंथां माखासे जिब जुनारफोर खौ जोंनि बर' हारियावथ' जोंहा जानायफोरखौबो नुनो मोनो जोंहा। अमाखौ खोब फिसियो आरो खोब जों जासिलाबायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा बोरमा आरिफोरखौबो फियो आरोना नोंथाङा। खोनादोंना नोंथाङा औ। जोंहा बोरमा आरि बेफोरबायदिखौ जोंहा गोबां फिसिनायखौ नुनो मोनो। साफ्रोमबो न'खराव जोंहा बोरमा एबा मोसौफोरखौ जों थानायखौ नुनो मोनो। नाथाय बर' न'खरावथ' जोंहा साफ्रोमबो न'खराव जोंहा अमा आरिनायखौथ' जों नुनो मोनखायो आरो ना नोंथां। न'खर गंसेयाव जोंहा खमावबाबो जोंहा अमा मासे अमा मानै माथाम गाहामखौ जों फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो मोसौ बोरमाफोराथ' थाखायो जोंहा। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे बिदिनो रांखान्थियाव दावगानो थाखायबो जोंहा माखासे जिब जुनारफोरखौ जों फिसिनाय बेखौ नुनो मोनो आर ना नोंथां जोंहा जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा दाउ फाराम आरिफोरखौ जों फिनायखौ दाउ दाउ फाराम आरि बानायनायफोरखौ जों नुनो मोनो लकेल दाउ आरिफोरखौ जों फिसियो आर ना नोंथां। मोनोबा लकेल दाउफोरनि थाखायबो जोंहा माखासे गोबां बिबङै दावगानो हायो आरोना नोंथां। ओ जों गोबां बिबांनि लकेल दाउफोरखौ जों एरहोयोब्ला एबा मोजाङै जोथोन लानानै फियोब्ला जों माखासे रां सावरिफ्राव जों आवगायनो हायो आरो दाउ ब्रयलार फार्मफोरनाबो बिदिनो नोंथां जोंहा फार्मफोरखौ गंसे मोजाङै बानायना लाग्रोनांगौ जायो बिनि उनाव नोंथाङा ओ दाउ दाउखौ सोनानै दाउ फिसाफोरखौ लाबोनानै जोङो सोनानै दोनफैनानै दाना एफा एनै होलांबाय थानायनि उनाव जोंहा ओ रांखावरियाव उनावहाय फानहैनायनि गेजेरजों जोङो रां खावरियाव दावगानो हायो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ औ बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां जोंहा गोदोनि दिनाव गोबां बिबांनि जोंहा जिब जुनार फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन जोंहा गोदो गान्दा आरि फोरखौ जों फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां औ नोंथां जोंहा गोदो मैसो मैसोखौबो फियोमोन नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ
जोहा गोदोनि दिनाव आरो गराइफोरखौबो फियोमोन आरो ना नोंथां। जोंहा दानि जुगावथ' जों खोब खम नुनो मोनसै जों गराइखौ जों नुनो मोनला थां नाथाय गोदोनि दिनाव जोंहा गराय गारि आरिफोर बानायनो थाखाय जोंहा गराइखौ फिनानै दोनोमोन। आरो मैसोफोरखौबो जों खोब नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव जों मैसोफोरखौबो खम बिबांनि नुनो मोनसै। आरो ना नोंथां नाथाय जोंहा मैसो गारि मोसौ गारि होनोब्ला जोंहा गोदोनि हान्था मेलायाव नांगौ जायोमोन। दानि जुगनि बायदि जोंहा गारि गुरा गैयियाव जोंहा गोदोनि दिनाव बेफोरनो जोंहा जा एसे गारि साखाफोर बाननानै बेजोंनो एसे एनै बाथाम होस्रोलायनायनि उनावहाय जोंहा बेनो गारि महरै जोंहा खामानि होयोमोन आरो ना नोंथां। जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा खोब गोदोनि दिनाव गोलोर बिग्राखौबो जों फिसिनाय नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। जोंहा गोदो खोब बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोलोर बिग्राया जोंहा खोब गोनांमोन। ओ मुंदांखाबोमोन आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा गोलोर बिरगाया गोदोनिया जोंहा गाङा जोबोद गोरा जायोमोन ओमफ्राय बिनि गांजों जों सिखा हरनो हायोमोन होननायखौ जों खोनानो मोनदों आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
औ जोंहा गोलोर बिग्रा होनोबा जोंहा बिनि महरा एसे बेलेग जायो बिनि महरा एसे मानसि साइसनि जायो हाथाया ओमफ्राय खखाब थुसिलायो जोबो होनायखौ जों खोनानो मोन्दों आरो ना नोंथां जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोलेर बिरग्रानिया ओ लानजाया गुसुं जायो होननायखौ जों खोनानो मोनदों बेना लानजाया मोसौनि बादिसो फिसा जानानै एसे लावदेद जायो होननायखौ जों खोनानो मोनदों आरोना नोंथाङा। आरो बिनि आथिङा फानथाब थाब होनाय खोनानो मोन्दों जोङो। बियो बानो हाया होननायखौ जों मिथिनो मोनदों आरोना नोंथां बियो कन्टिनिउ बिरबाय थायोमोन ओमफाय जा जायो बेयो आदारफोरखौबो बियो बिरनानै जायोमोन गोजौ जा एम्फौखौबो बिरलाबायोमोन। आरो जोंहा गोदोनि दिनाव जों एम्फौखौबो बिरला बायनायखौ नुनो मोनोमोन एम्फौआ बाब्राब बाब्राबनो जोंहा गोजौ गोजौ बाजल' खाङोमोन होननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। जोंहा बुंनो थाङोब्ला औ जोंहा गोदो गोदोनि दिनाव जोंहा गोबां जिनिसफोरखौ जों दानि जुगाव नुनो मोनला माखासेनो दानि जुगाव गैला नाथाय जों गोदोनि गोबां रोखोमनि थायोमोन। दानासुरा जोंहा मिरामिसबो थायोन बेदर जाग्राबो थायोमोन आरोना नोंथां। माखासे मानसि जाग्रा दायनासरफोरखौ' जों सिगाङावनो बुथारनानै फोजोबजोबदों होननायखौ जोंनि आबै आजौमोनहा जोंनो फोरमायनो खोन्थादोंमोन आरोना नोंथां नाथाय जोंहा दानि जुगाव बेफोर गैलिया। दाइनास्वरा एफा एनै दंब्लाबो खोब हारा महरावसो दंसै आरोना नोंथां। जोंहा खोब बुंनो थाङोब्ला जोंहा दायनाचरज महरा नोंथां गन्थंआ गोलाव होनाय खोनानो मोनदों। ओमफ्राय मेगना गन्थं खाथियाव होननाय खोनानो मोनदों आरोना नोंथां ओमफ्राय खिबुआ ओरै उदै साइडजोंसो एसे थानाय जायोमोन होन्दोंना आरोना नोंथां। ओमफ्राय आथिंआ बेना थोंथाम जायोमोन होननाय खोनादों नोंथां बै अट' बादि जायो आरोना नोंथां बेना। औ नोंथां औ। औ लान्जाया ओमफ्राय गुसुं जायोमोन मानो होनोब्ला बिसोरनियाव मोदोमाव थाम्फैफोरबो एबा एम्फौ एनलाफोरबो थानो हायामोन आरोना नोंथां थिफुखांजोबबो होनायखौ खोनानो मोन्दों आरोना नोंथां। बिसोरनि मोदोमा ओरैबायदि गुदुं जायोमोन बे मानसिया बेखौ जाबाथाय बे बेदरखौ मोनजाबाथाय बिनि बेदरखौ मोनजाबाथाय माने एकदम बारे गरम गोजां बोथोराव' जायोमोन ओं। नोंथां बिनि बेदरखौ जों खोब आंबो दरथामसो खनजाबोनो मोनदों सिगां आबौनि प्लेटनिफ्राय। खोब उन्दैफोरखौ बि जानो मोनामोन जोंहा आबौआसो आंनो एसे एनै जाहयमोन आरोना नोंथां। खोनानो मोनदोंना नोंथांआ? औ नोंथां आरो बेथ' बे दाइनाचरा दाइनाचरा थांबाय नोंथां जोंहा गोदो खासेवखौबो सेसा बायदि खारग्राखौ जों नुनो मोनोमोन होननायखौ खोनानो मोनदों नोंथां। जोंहा खासेवाबो खासेवाबो दानि बादि जोंहा खल्टा गोनां नङामोनो नोंथां जोंहा बिनि दाबोबे एसे सल दङ सलखो आं नोंथांनो मालाबा सम मोनबा खोन्थानोसै। दिनै समाबो एसे गुसुं जानानै दङ बे सलखो खोन्थाथ'ला आं नोंनो। खासेवा गोदो माबायदिमोन बेखौ एसे खोनथानोसै जोंहा ओं खासेव गोदो दानि जुगाव बियो लाबोनानै बेरायो मानो होनोब्ला गोदो सिला दाउआ जं लाना बेरायग्रा होननायखौ जों खोनानो मोनोमोन। जं लानानै बांद्राय सिथर दं ज लानानै बांद्राय बेरायनायाव जोंहा खासेवा खलथाखौ गारबो फ्लांङोबा बियो सिलाजों थुजानानै लानानै थांजायोमोन होननाय खोनानो मोन्दों नाथाय दानि जुगाव सिलाखौबो खुब खम नुनो मोन्दों। आरो खासेयावबो बिनिफ्रायनो जोंहा कल्थाखौ गान्नायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां। जोंहा बुंनो थाङोब्ला नोंथां खोब माखासे जों फिसि मोननाय जों गोदो फिसिनायफोरखौ नुनो मोन्दों जोंहा गोदो मोसौआबो मोसा सिथारनानै जाग्राखौसो जों खोनानो मोन्दों। जोंहा खोब मोसौआबो खारसिन खारसिन खारसिन गराइबायदि जोनानै जोंहा मैसोखौ माबाखौ मोसाखौ बुथारनानै जायोमोन होननायखौ खोनानो मोनदों आरोना नोंथां खोब जोंहा गोदोनि औ औ नोंथां नोंथाङा मिथिखायो नोंथां मिथि ओ आं खेबसे बुथारहैनो मोनदों नोंथां मोसाजों मोसाजों बे मैसो माबाखौ मोसौ बेदर जाग्राखौ जों सानानै बुथारनानै जादों आरोना नोंथां। दा खोब नोंथांआं माखासे फोरमायबाय नोंथाङा आंनो मोननसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां नोंसिनिजों मा जिब जुनार फिसियो दाउफोरा माबायदि बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथांमोनथिं आंङो ओरैनो दाउफोरखौ दानि जुगाव नुोननो मोनला होनायखौ खोनादों नोंथांमोनथिं बै माबाखौसो बिरो होना खोनादों। मा होनो बे सिख्ला बिरथिंग्राखौसो खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङां होमबा फोरमायनोसै नोंथांसिम नोंथा खोनासंबानो जाबाय जोंनि थिंनिखौ आरो ना नोंथां। नोंथां जोंनिथिंथ' नोंथाङाथ' सिगां गोदो दडाइनसरखौ नुबोदों होन्दों नाथाय जों जों दाबो डायनासरा दङ आरो ना नोंथां डाइनासरखौहाय जोंङो दिनैसिम गोदोनि आदा आदा एबा दाउदैखौहाय एबा बेखौहाय जोंङो दावउदैखौ जोंङो सिगां फिसिनानै दोनबोदोंमोन आरो नोंथां। दावदैखौ फिसावसानै दोन्दोंमोन आरो दिनैसो नै दाख्लैबावैसो जोंना दडाइनासराव ओंखारनानै फैदों। जायखौ दायनास सरखौ जों नुनो मोनबाय डाइनासरा जाहैबाय हाथाया थाइनैल' हाथाया थाइनैल' आरो आथिङा थोंब्रै आथिङा थोंब्रै गाहायाव मोनब्रै आरो गोजौआव मोननै बे आखाइया जाहैबाय गासै सयथा आरो ना नोंथां बे आरो जोंना गंबो दङ दायनासरना दायना सरना खर'आव गंबो दं न' नोंथाङा खोनाखादों जानो हागौ एखौ एसेबाबो जोंनिथिंना जोंनिथिं दिनैसिम फियो आरोना नोंथां आरो लान्जाया मोनब्रैसो थायो दायनासरना जायखौहाय पर्टेल होनो आरो जोंहा सियालफोरबो फियो सियालफोरा जाहैबाय जोंना नयथा गाहाम सातथा गाहाम जोंना लानजाय दङ बिनि नामफोरा जाबाय नाइन थेल एबा सेभेन थेलफोर होननानै नाम दङ आरो ना नोंथां
औ औ नोंथां औ औ औ औ
औ नोंथां आरो जोंना बिदिनोसै आरोना नोंथां जों खिन्थु बोरमा आरिखौहाय बांसिनानो फिला होनजायो मानोना जोंना बोरमा बोराफ्रा जोंनिखौ मोसौ बेफोरखौ जायो आरो बिदिनो दाउफ्रा जोङो जोंनि आथिं आखाइफोरखौहाय मोनायावहाय जों उनदुना थाबा खे खेबस्ला खेबस्लि खालामनानै होयो आरोना नोंथां जोंथिं आरो माइरं जोंथिंथ' माइरंबो गायला जाहैबाय जोंनिथिंजाय दाउफोर खौसो जोंहा गायो जाहैबाय दुब्लियावहाय जाय दुब्लियावहाय जोंहा दाउफोरखौ गायनानै जोंहा दाउफोरनि दाउफोरनि बिदैफोरखौहाय जोंहा खानानै मोनो बेफो खौसो जायो जोङो आरो बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां जोंहा नोंथा जोंना जोबनानै थांनाय नङा। बिनिखायनो समाबो जोंना जानानै थांबाय नोंथां दोनथ'नायसै नामा
खोनायाखै नामा नोंथां?